आ।
खुलुमबाय नोंथां।
आ माबा मा खालामदों नोंथां।
औ ओरैनो उन्दुग्लांना दं आङो।
अ होमबा आं फन नों फनाव हरदोंमोन नामा।
औ हरदोंमोन नोंथाङा मानो हमनाय।
आतसा। आं हमहांदोंल'सोमोन ओमफ्राय खला मान दाननाय थानदों। बेखायथ' आं ओमफ्राय उन्दुना दंमोन ना ओमफ्राय बोरैबा मिसला मिस्लिना हरदो। बांसिना हराखैमोन ना आंनासो भुल जाखो बिदिनो सानदों आं।
औ हरदोंमोन आङो।
आतसा।
जाखांबायबा नोंथाङा सानजौफुनि।
ओंखाम इदि जानाय जायाखै। माने फुङाव एसे जानायानो।
औ औ
नोंथाङालाय
ओरैनो ओरैनो कलेजनिफ्राय फैना उन्दुनानै दंगासिनो।
क्लास जानाय ना?
औ क्लासाथ' जादों नोंसोर थांनायनि उनाव मोनसे जादों।
अ मा साबजेक्टखौ लायोमोन बा बे?
ओ प्रबान्सि मेम लादों माबा ओ मा होनो टु पइन्ट अवाननि सायाव प्रब्लेम अफ पभारटि आरो प्रब्लेम अफ आनइमप्लयमेन्ट अफ आसामनि। बेयाव
ओं बिदिनो ओं दाबायदियाव आनइमप्लयमेन्ट जाना थानाय जेनेबा मानसिफोरा मानो गोरिब जानानै दं बे बेफोरनि सायावनो आरो।
उम
नोंथाङा खिन्थानो हागोन नामा? दानि जुगाव मानसिफोरा मानो गोरिबै दंगासिनो।
दानि जुगाव दानि जुगावथ' माने ओरैबायदि थासारि जाबोदों माने गोदोनि दिनावहाय साख्रि मावनो थाखाय मानसिफोरा एसे एनै फरायब्लानो माने साख्रि मोनोमोन खिन्थु दानि जुगाव ओरैबायदि मोजां मोजां आरो गिदिर गिदिर ओ थाखोआव फरायनाय दङ ओमफाय आरो इनि सायाव माने सुबुं अनजिमायाबो बांदों। आरो लोगोसे जोंनि सोलोंथयाबो माने जेसेबां हायो जौगादों ओमफाय इदिनो सोलोंथाइ जौगादों खिन्थु माने साख्रि जेसेबां माने सुबुंनो साख्रि नांगौ बे समाव माने खानायसोआ मोननो थाङाखै जायनि जाउनाव एसे
माने उम बे जेनेबा ओं ओं बे जेनेबा ओ मानसिफोरा बांगासिनो बांनायनि जाउनाव जेनेबा गोबां फराय फरायग्रा मानसिफोर दं नालाय साख्रिफोरा मोनसे मोननै बा खम बिबांनि पस्ट ओंखारो ओमफाय मानसिफोरा होग्राया गोबां बिबांनि जायो आरो बेनि थाखाय बेनि थाखायबो आरो मोनसे प्र ब्लेमानो जादों जे मानसि फोरा मा होनो आबादनि सायाव सोनारनो नागिरला। आजिखालि बि ए पास एम ए पास होननानै जेनेबा आबाद मावा साख्रिखौनो नांथारगौ बेफोरबायदि आरो जेनेबा नों दखान फिसा बिजनेस होनानैबाबो जानो हायो। नाथाय मानो लाजिनाय फैयो बांसि बांसिन मानसियानो बिए फरायनाय एम ए फरायनायफोरा जेनेबा आं बि ए पास एम ए पास मानो लामायाव दखान सखान होनो मानसि फोरा आंखौ मिनिगोन बेफोरबायदि साननाया
साननाया थायो औ ओ बिदिनो जेनेबा आबाद मावनायखौ मानसिफोरा एसे नागारनो हमबो जों हायो आबाद मावनाय होनना
मानसिफोरा जे आबाद मावनायखौ खस्थ' फैसा गैया इफोरबायदिसो नाथाय आबा बाद मावनानै दि जेनोबा मैगंफोरखौ फानहरनो हायो। गुबुन गुबुन जायगायाव हरनानै गोबां बिबांनि रां खामायनो हायो आरो
औ थिगखौनो होनदों। नों फराय नायजों लोगोसे फारसेथिं जेनेबा बिजनेस लाइनथि थानो हाबाबो माने खरसा फैयो आरो ना। जुदि गावनि आथिङाव गाव गसंनो हायोब्लानो बे मोजां आरो। साख्रि बाख्रियाथ' सानसे टाइमाव मोनगोन खिन्थु साख्रि मोनैनि सिगाङाव जिखुनाखो ओ नांगौ रोखोमनि जोंनो फरायनायावबोथ' बहुत खरसा जायो आजिखालि सब बिनिखाय बेसे जोङो फारसेथिं गुबुन मोनसे खामानि ओ खालाम ना लानो हायोबा मोजां आरो ना जाहाथे ओ
आरो मानसिफोरा आखाइनि खामानि जे फिसा फिला आखाइनि खामानि जेरै सि दानाय बेनिफ्रायो पस्टिकनि बेग हेबनाय उल खुन्दुंनि टुइटारनाव माबि हेबनाय बेफोर आखाइनि खामानिखौ मावना लायोबाबो मानसिया बेफोरखौ मावनानै जे नोबा फाननो हायो फैसा खामायनो हायो बेफोरखौबो मानसि फोरा मावनो नागिरा आखाइनि खामानिखौ माने बे
बेखार सानो दानि जुगाव। उम गोदोहाय थ' ओरैबायदि मोजां मोजां माने रायदोंनिबो जोङो बहुद बुस्तु जेनोबा जेखाय खबबाय ओमफाय औ बिदिनो बेग रायदोंनि बेग नुनो मोनदों बिदिनो जोबोर मोजां मोजां रायदोंनिबो बानायनाय जायो जायोमोन। ओमफ्राय प्लास्टिकनिबो बिदिनो जोबोर मोजां मोजां आखाइजों बानायनाय नु नोमोनदों। ओइ दानि जुगाव बे फोरखौ नुनो मोना। खायसेानै खायसे खानै बेफोरखौ बानायो बानायोब्ला बो बिसोरो माने हाथाय बाजाराव बेफोरखौ फानो। ओमफाय खायसेया मोजां मोनो खायसेया मोजां मोना।
जों उन्दै उन्दैयाव नुबोदों जे जोंनि आ आबौमोना आबैमोना जेखाइ हेबबोयो हेबोमोन खबाइ हेबोमोन बिदिनो संग्राय हेबोमोन सान्द्रि हेबोमोन। दा आरो बेफोरखौ नुनो थांलिया दानि मानसिफोरा मावा बेफोर गोदोनि मानसिफोरा बेफोरखौ मावनानैनो थाइसे थाइनै रां खामायनानै जिउ खुंबोयोमोन आरो। जों दा बेफोरखौ नुनोनो थांबोला।
उम। जोंहानाबो आफाया गोदोहायनिफ्रायनो माने दानाय लुनायाव बुहुदथारमोन, दा ओमफ्राय बिदिनो औवानि औवानि बायदि जेनोबा उम गिसिब फयो ओमफ्राय संग्रायफोरखौबो गावनो गाव बानायनाय नुबोदों आरो जों गोदोनिफ्राय। औवाजों आरो मा बुस्थु ओरै बानायजाबावो नोंथाङा मिथिगौ ना?
औवाजोंथ' जोङो बिदिनो बेराफोरबो खालामनो हायो न' बां बो लुनो हायो आरो औवाजों जोङो ओ लेखाफोरबो बानायनो हायो। खोनानो मोनदों लेखानिफ्राय बानायो औवाखौ आरो आरो जोङो औवाखौ बे औवा गोरलैखौ मेवाइ ओंख्रि बेफोरबायदि जानोबो हायो आरो गोबां बिथिङावनो बाहाय जायो बे औवाया।
औ गोबां बिथिङावनो बाहाय जायो। औवा औवाया खाइफा माने बुहुत बिबांनि माने बुहुत रोखोमनि दं आरो औवायाबो जाथि औवा बुरखा औवा ओमफ्राय बे फिसा फिसाखौ मा होनोमोनथाय औ थौये
जोंनिनिथिं औवा थेरे होनो इखौ।
अ जोंनिथिंबो खिन्थु जोंनिथिम बे औवा थेरेया बारा गैया।
औ जोंनिथिंबो गैबांला बारा खिन्थु दङ आरोना। बे औवा थेरेजोंबो जोङो गोदो उन्दैयाव ओरैजाय बेरलायनाय सेलथाव नामा होनो बेफोरबायदि खालामना गेलेयोमोन।
खालामना गेलेयोमोन लोगोसे बोरसि बोनो।
औ औ औवा थेरेजों बोरसि बोनो दा माइबारि माइबारि। फख्रि फख्रि दै जानायफोराव ना बोनसिगोन आरो। गोबां खामानियाव इउस खालामजायो।
माइ गायहोलांबायना? माइखौ गायहोलांबायना नोंसिनिथिं?
औ माइखौथ गायगासिनो खिन्थु गामियाव गायगासिनो जोंहा गायनाया जाथवाखै आरो आलि सालि खोनाय प्रसेस जागासिनो ओमफ्राय ट्रेक्टर होगासिनो खोथियाखौनो जाथवाखै माने
बिदियावबो गोबां चेन्ज नुनो मोनबाय सिगां गोदोहाय मोखौ मोसौजों हालेववोमोन मै होयोमोन नाथाय आथिखालाव मा मा ट्रेक्टरजोंसो माइ गायो माइ हालेवो। आरो बायदि रोखोमनि माइ गायनायनि मेसिनबो
माइ गायनायनि मेचिन ओंखारगासिनो दा माइ हानायनिबो मेचिन
गासिबो टेक्नलजिजोंनि बाहाय टेक्नलजिजों खामानिखौ मावजोबनो सानसै आरोना। आजिखालिनिया जायनि जाउनाव मानसिफोरा ओं खम समनि गेजेरजों ओमफ्राय जायनि जाउनाव मानसिफोरनाव बे जेनेबा माइ गायनानैथ जोङो देहा हाया मोजां जायो जेनेबा ओमफ्राय मानसिफोरा बांसिन आजादिखौ नागिरो नालाय दाना। देहा माइ गायबाथ जोंनि देहानि थाखाय फ्रेक
प्रेक्टिस आरो एसे थाल उम थैफोराबो सला सल जालाङो इदिनो मोजां
दा नाथाय गासिबो टेक्नलजिखौ इउस खालामजोब
टेक्नलजि खम समनि गेजेरावनो जेसेबां हायो थाब गायनानै थाब जिरायनानै थानो लुगैयो आरो।
औ बेफोरबायदिनोसै।
दा नोंथांमोननिथिं माइ गायनायाव माइ गायबाथाय ओंखाम होयो ना
औ औ ओंखाम होयो माने ओंखाम होबाथायसो माने गायग्राफोराबो एसे से जिरायनो टाइम मोनो आरो लोगोसे एसे देहायाव माने बोलोबो नांगौ जायो। दा ओंखायनो ओंखाम होयो ओमफ्राय खायसेया बिदिनो थिखाफोर होयो।
जोंनिथिंथ बिदि ओंखाम होनाय नियम गैया माने जेनेबा फुङाव नोङो सात थासोआव माइ गायनो ओंखारलांसिगोन ओमफाय गायनानै बारथायाव हगार हरसिगोन बेफोरबायदि ओमफाय न'आव ओंखाम ओंख्रि जानानै दुथासोआव ग्रोब थांफिनो आरोना। बेफोरबायदि बेलासेआव थांफिन नांगौबा औ जोंनिथिं बिदि ओंखाम सोंखाम होआलासिनो जेनेबा साहा होयो आरो खनसे दस तासोआव ओमफ्रायो ओंखाम होआ नआव फैफिनना जायो गायग्राफोरा ओमफ्रायो सानसे बेलासि मोनसे थांबाथाय देरस सेजौ बाजि ओमफ्रायो मा होनो बेला सानसे जेनेबा सानसे गायोबाथाय थिनस थामजौ
थामजौ अ नोंसोरदि होमबा बुहुत खमानो जाना दङ खिन्थु जोंनिथिं ओंखाम सोंखाम जानाय बिनि उनावबो साराय थिनस' खिन्थु ओंखाम जायाबाथाय आरो सारिस' खरि बिदि आरो।
अ जोंनिया बिदि ओंखामनि खरस गैया माने जोंनियाव गामियाव बिदि खालामना लादों बयाबो खस्थ' जायो नालाय गामिनि मानसिफोरा रायजोफोरा रायज्लायना लादो बिदि ओंखाम सों खाम होलाया गाव गावबागाव न'आव जाफैनाय बेफोरबायदि उम। मानो होनबा खरसा बयहाबो इफोरबायदि हाया नालाय ओंखाम ओंख्रि।
औ जोंनिया ओरै इदि बुजिलाया एसे माने जायफोरा गोनां बिसोरो माने गिबियाव गायोबा बिसोरो गायग्राफोरा जेसेबां बिना लायो इयावनो होयो ओमफाय जों आरो खायस सेया माने गैयैबोथ' थायोना इसोरनिखौबो नायनांगौ खिन्थु ओ गायग्राफोरा जेसेबां बियो इसोरोनो सिगां होगोर रोबाथाय उनाव माने गैथारियाबो माने हाया जायो आरो। औ दे दे नोंथां गोजोन्नाय थाबाय।